ओ औ खोनादों आ
ओ मा खालामदों नोंथां मा खालामदोंमोन नोंथाङा ओ सान ओ ओंखामफोर जाबायमोन ना?
ओ ओंखाम जाथ'नाय जायाखै आं। नोंथाङा जाबाय नामा?
आंबो जाथ'वाखै जानायालाय। ओ नोंथाङा फ्रिबा जों सानैजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनिसै
औ औ जागोन दे
उम आङो माने बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओ बा ट्रेडिसनेल ड्रेस ओ जिखुनु गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदों दिनै।
औ औ सावरायजागोन।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा बे बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै
बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होनोब्ला ओ मोनसे हारिखौ गाननाय जोमनायावनो सिनायनाय नङा होमबा माने ओ गाननायखौ नुब्लानो माने मा जाथ थिनि बा मा मा हारिनि सुबुं बे बे हिसाबै बर'फ्राबो ओ गावनि आलादा ओ हारिनि सिनायथि महरै गाननाय जोमनाय आलादा दंखायो बे हिसाबै जोङो हिनजावसाफोर ओ हिनजावफोरा बा आइजो माहारिया ओ दख'ना गानो आरो बेनिफ्राय ओ दोनानै गाननाय जोमनाय होनोब्ला माने ओ हौवा माहारिया गामसा गाननाय खोनो नुनो मोनो बेनि ओ बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जि जोम जों बर'नि ओ बर'आव बाहायनाय नुनो मोनो जेरै हिनजावफ्रा दख'नाजों जोमग्रा बा गुबुन जायगायाव फार स्राबो होननानै मिनथियो। बेखौ बाहायनाय नुनो मोनो हौवाफ्राबो माने आर'नाइ बाहायो ओ आर'नाइया एक्स'लि हौवा हिनजावनि सेबो सिमोन थाया। माने मोननैबो जेन्डारानो बाहायनो हायो ओ बे आरो। बेनि अनगायैबो गोबां जिब फोर जों गोदोनिफ्रायनो बाहायनाय नुनो मोनो ओ ओ गोदोहाय बर'फ्रा ने ओ गाव गावनो दानानै लुनानै माने जि जोमखौ गानोमोन जोमोमोन। जोङो ओ हाथायाव बायनाय जायामोन। औे गाननाय जोमनायनि अनगायैबो नयाव नांनाय जेरै बिसना बग्रा बा बिसना सादोर बा टेबोल हुगारग्रा टेबोल खोबग्रा ओ माखासे परदा बेफोर खौ दानानै ओ लायोमोन आरो बाहायोमोन। ओ बेनि गेजेरावबो ओ बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायाव आखा फाखा हिसाबै माखासे आगरफोरखौबो बाहायनाय जों मिथिनो मोनो आरो दासिमबो ओ बेहा दानाय लुनायनि हाबाफारिया दङ। ओ नाथाय ओ समनि आंखाल बा आथिखाल मुगायाव बयबो मुखुब जानायनि थाखाय ओ बर'नि दानाय लुनाया एसे खम जालांनो हमबाय। अब्ला बो बर'नि गाननाय जोमनाया दाबो थिगैनो दङ दाबो ओ गाननाय जोमनायनि सायाव नायनानै बर'खौ सिनायथि होनो हायो। ओ बेखिनियानो उम नोंथाङाबो ओ एसे बर'नि गाननाय जोमनायनि फारसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ उम माने बे जाहबा दखना ओरैनो गाननाय जोमनायखोथ ओ माने नयाव थानाय बा माबानाय जि हाबा जानाय आइजोफोर ओ बेफोरो दख दखना गानो होमबाबो जेनबा हाबा जायिफ्रा दखनाखौथ गाना नालाय। होमबाबो माने ओ बिदि बिदिनो माबा मोनसे फोरबोफोराव बा उम हाबा हुखाफोराव गानजोबो आरो गासिबो बर' बे दखना दखनाखौ। आरो आर'नाइ लायो। आरो माने बे ओ बुंनो थाङोब्ला बे माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बे सोलिबोबाय थानाय मोनसे आयदा बा बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो गानबोनाय आरो बे ब बे बर'फोरनि मोनसे जोमग्रा जि बा गाननाया ड्रेस आरो ओ आरो बिनिफ्राय ओ हाबा हुखाफोराव गानो बा बैसागुआव गानो। बैस-बैसागुआव गासिबो माने दखनाबो खालार थायो नालाय जो ओ गाब थायो नालाय। बैसागुआव गोमो गाननाय जायो। आरो बिदिनो माखासे हाबा हुखाफोराव बा सोरनिबा जुलि बेफोरदियाव गावनि गोसो बायदि बिदिनो ओ बा जिखुनु गावसोरजों समायफ्लेनाय दख बायदिसिना गाबनि गानो आरो माने आइजोफोरा। आरो ओ हौवाफोरा बा हौवासाफोरा बा हौवाफोरा दा दख गामसा गानो आर'नाइ लायो आर'नाइखौ जेन'बा आइजोफोराबो लायो लानाया आरो ओ बे दख'नाखौ माने ओ आइजोफोरा न'आवनो बानायो आरो न' एबा दायो दासिमबो दायो आरो गामसाखौबो आइजोफोरानो दायो आरोे आर'नाइखौबो बानायो खोमा ने
औ औ बानायो औ बानायो नाथाय गोदोनि दिनाव बानायब्लाबो दानि दिनाव माने बानायनाय जाया आर'नाइखौ माने बयबो गावबा गाव हाबायाव मुखुब बेस्थ' समनिबो आंखाल आरो ओ बिराद थाइमबो लायो नालाय माने मेसिनजों दानायखौ बाहायो आरो आथिखालाव माने ओ रावबो बेनि बागै माने आर'नाइखौनो न'आव दानाय जाला आरो दायोब्लाबो मेसिनाव दायो आरो
उम
बेनि अनगायैबो गोबां आगरफोर दङ बर'आव जेरै ओ फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब आगर गुबै बेनिफ्राय ओ मखरदमा हाजो आगर दिंखिया आगर गोबां बर'फोरनि आगर दङ बेफोरखौ आगरखौ अ बर' आइजोफ्रा गोदोनि फ्रायनो ओ गावसोरनि गाननाय जोमनायाव ओ एरनानै लायोमोन औ बेनिफ्राय आरो गोदो गोदोनिफ्रायनो ओ बर' आइजोफ्रा जि दायो हिसाबै ओ माखासे जि दानानै ओ फाननानै ओ रां रांखावरि खामायनोबो जों खोनाबोनो मोनदों औ ओ नाथाय आथिखालाव रावबो बेखौ दालिया मानो होन बा ओ बयहाबो ओ ओ जौगाखां मुगायाव बयहाबो गावबा गाव हाबाफारि थायो
उम
थाय बेफोर हारिमुवा दा गोमा लांनो हमबाय। दा दायोब्लाबो मिस दानाय जासै माने खम समावनो गोबां जि दिहुननो हानाय जाबाय नालाय। खोनो बे दा मिचिनजों दानायखौ बयबो गनायो आरो गोदोहाय नों दख'ना गांसे दानोबाथाय ओ सानथाम सानब्रै लायोमोन। बेबायदिथ'आ आथिखालाव बेबादिथ' टाइम होनो हाला नालाय बेनिखायनो सानसेयावनो दसखान बिसखान गाहाम दानाय मिचिन दिहुनबाय ओमफाय दा मिचिन दानायखौनो बयबो गनायनानै बेखौनो गाननाय जायो आरो। अब्लाबो जोंनि जि गोमा लाङाखै बे दासिमबो सोलिगासिनो दङ। जओ गुबुन गुबुन फोरबोआवबो गुबुन गुबुन नोंथाङा बुंनाय बायदि गुबुन गुबुन गानो जेरै ओ बोथोर लांना बोथोरबो गानो बा माखासे ओ हाबा फारियाव बा फोरबोआव गुबुन गुबुन जि गान्नाय जायो जेरै दा खेराइ आव दौदिनिया दख'ना थावसि गाननाय जायो आरो हाबायावबो हिनजाव गोद दोंनो दख'ना थावसि गान होनाय जायो नाथ थाय आथिखालाव बेफोरो ओ हारिमुवा एसे गोमालांनो हमबाय‌। ओ बेफोरखौ बाहायनाय नुनो मोना से खम जालांबाय। नाथाय ओहो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थि हिसाबै हाबा हारिमुआव हिनजाव गोदाना दख'ना थावस सि गानथारनांगौ जायोमोन। बेखिनि आनो। उम
ओं जेने बाय ओ बर' ओ हौवासा हौवाफोरा ओ गामसा गानो ओ आरो जे हिनजावसाफो होनजावसा एबा आइजोफोरा उम दख'ना गानो नालाय बाय माने बे माने गोदो गोदायनि मोनसे माबा जोंनि हिस्ट्रि बा सोलिबोबाय थानाय बिदिज मोजाङै बिराद गो मोजां नाङो आरो माने बिदियै बर'नि दख'ना बायदिसि नायखौ आरो ओं जे मोनसे बे सोलिबोबाय थानाय नालाय बे जोबोद ओ फुरानाबो होनजायो। आरो उम बे दख ओ दखना गानबोबाय थानाय बा बेफोरो माने जोंनि दखना गाननाय आरो हौवाफोरा गामसा गाननानै दासिमबो गा ओ दखनाखौ ओ गिदिर एबा गोजौ थाखोआव रिप्रेजेन्ट खालामनाय बेफोरो माने जोंनि खौसेथिखौ फोरमायो बा बुं ओ मा होनो बेखौ? ओ बिदि खौसेथि बानायना औ बानायना दोनबाय। थायो।
थार थारैनो नोंथाङा थिगखौनो बुंदों। जायनि जाहोनाव नोङो दोरोङारि गानग्रा हिसाबै नों दखना आरो गामसा आरो आर'नाइया जि आइ थेक मोनबाय नङा होमबा?
उम उम
औ औ दा हारिनि सिनायथि हिसाबै बर' हारियाबो गाननाय जोमनाय हिसाबै दखनाया ओ बर'नि सिनाय थि जाहैबाय आर'नाइया बर'नि सिनायथि जाहैबाय। बिदिनो गुबुन गुबुन हारिया गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायखो गावनि हारिखौ सिनायथि लायो। थिग बिदिनो बर' हारियाबो दखना गामसा आरनाइ गाननानै गावखौ बर' होननानै सिनायथि लायो आरो।
औ बेफोरो आरो जोङो जों साफ्रोमबोनि जिउआव माने जों बेखौनो गाननानै बेखौनो जोमनानै थाबाय थायोबा माने जों खौसे ज थायोबा बेखौ माने बेखौ उम जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथि हे उम सोमजिगोन बा जों सोमजिहोनो हायो आरो माने बेदि जे नोंबो बेबायदि आंबो बेनिनो बे बायदि जानानै जों गावजों गाव बा अनलायनायखौबो नुनो मोनगोन आरो उनहालागै।
उम दे बिदिब्ला बेखिनियावनो नोंथां सावरायनायखौ दोन्थनो सानबाय।
औ औ दे जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम